खुलुमबाय नोंथां। नंगौ नोंथां बे फन हरनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय आंङो रुजुनानै नायनो सानदों जे गोदोनि आरो दानि जुगाव माबायदि सोलायनाय लाबोखो नोंथां
औ नंगौ नामा नोंथां औ नंगौ नामा नोंथां ओ नोंथाङा हो जोंनि समाजनि बागैनो सावरायनोसै नामा नोंथां दे अब्ला नोंथाङा आंनोनो फोरमायग्रोदो जे गोदोनि समाव जों माबायदि जिउ खुंबोदोंमोन बेनि सोमोन्दै
जेब्ला आं नोंथांनो फोरोंनोसै, फोरमायनोसै गोदोनि समाव आंङो माबोरै एबा जोंङो माबोरै जिउ खूङोमोन। आरो दानि जुगाव जोंङो माबोरै जिउ खुंबोखो बेखौ रुजुनोसै बिदिब्ला जोंहा सिगाङावनो आङो फुटबल फैनोसै सै सोलोंथाइनि बेलायाव गोदोनि जुगावहाय सोलोंथाइनि एबा फरायसालिनि स्कुलानो गैयाखौनोमोन होनजायो आरो नोंथां गामि गंब्रै गं फोनांनानैसो गंसे गुदि फरायसालि थायोमोन आरो नोंथां- बेबायदिनो गुदि फरायसालि जोबखांनायनि उनावबो गोजौ फरायसालिनियाव फैनो थाखायब्ला जोंहा गोबां गोजान-गोजान फैनांगौमोन जायो आरो ना। नोंथां न'खौ गारनानै बेबायदिनो गोदोनि गु-गुदि फरायसालि होनब्लाथ' बुजिखायो बेबायदिनो जोंहा बायला जिला फरायसालियाव फरायनानै फैनांगौमोन जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा थोजासे रोखोमनि नांगौ रोखोम- रोखोमनि फोरोंगिरि गैयामोन बेजों लोगोसे फरायसालियाबो बायला जिला आरो जिरायग्रानि थाखाय थोजासे बेबस्था गैयामोन। बेन्स सियार टेबोलनि थाखाय बेनि उनावहाय मा जायोमोन जोंहा नोंथां अखा हायोब्ला जोंहा थिङानो गब्लं गोजामोन नालाय दै सेरोमोन आरो नोंथां अखा हायोमोनब्ला बियो माबा मोनसे जेंना जाबाय आरो बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ पास जानानै एबा गुदि फरायसालिनिफ्राय गलांबा गोजौ फरायसालियाव फैयोब्ला जोंहा गोबां गोजान फैनांगौ जायोमोन। बेवहाय जोंहा लजिं एबा भारा थानानैसो फरायफैनांगौमोन जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा हान्था मेलानि राहा नङा होमबा नोंथां हान्था मेलानि राहा जोंहा गोदोहाय जोबोद जेंनाजों जुजि
बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो लोमजाब्ला साजाब्ला एबा आलासि जाहैनोब्ला एबा फिसा जे बिलाइ हरोब्ला गोजान जायगायाव जोंहा जोबोद जेंनाजों जुजिनांगौमोन जायोमोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा गोदोनि समाव सानसेयाव गंसे गंनैफोरल' गारि खारोमोन आरो नोंथां नाथाय गारि खार बाबो बिनि लामाया जोबोद गाज्रिमोन आरो जायनि जाहोनाव गोबां भारा लायोमोन आरो गारिनिया। बेबायदिनो थांबाथाय फैफिननो खस्थ बेबायदि जायोमोन आरो नों नोंथां हर थाबाबाबानो खस्थ जायामोन आरो नोंथां अ मा होनो हर थाबोबासो मिथि जायोमोन आरो गोदोनि जुगावथ' मा जों आ मबायेल गैयामोन दानि जुगनि बायदि बिगियाना एसेबांबो जौगैयाखैमोन। बे जोंहा माबाफोर लोमजादों साजादोंमोनब्ला जोंहा थांनानैसो साइकेलफोरजोंसो थांनानैसो खबर हैयो होयोन आरो नोंथां बेबायदिनो फिसाजो बिलाइ हरा हाबानि खौरां होयोब्ला एबा सोरबा लोमजानायनि खौरां होयोब्ला गारि मथरजों जोंहा थांनोनो हायामोनखौनो बुं मोनामोन गारि मथरखौ आरो जोंहा फन हरनोबो खौरां दैथाय हरनोबो जोंहा फन गैयामोन आरो। बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा देहा एबा सावस्रि बिफान बै समाव जोंहा एसेबां जौ गायाखैमोन आरो सावस्रि बिफाना गोदोनि समावहाय आरो जोंहा लोमजाब्लाथ जोंहा गामिया इरि गामि ओनसोलाव डक्टरखौनो मोना होनजाखायो जोंहा बेबायदिनो गामि ओनसोलाव गोजान गोजान जों गंसे गंनै बेबायदिनो फार्मासि थायो आरो मुलि फानग्राल' नोंथांङा जुदि लोमजादोंबा मुलि जानानै लोमजानायफ्रा हामबा हामबाय नाथाय गिदिर बेमार जादोंब्ला नोंथांङा जोबोद गोजानाव फैनांगौमोन जायोमोन आरो नोंथां आरो गोजानाव फैनानैबो जोंहा गोदो इसिबां जौगानाय गैयैखाय माखासे बेमारफोरखौ जोंहा मिथि मोनामोन आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा जिगुजौसो जौथाइ मायथाइयाव जायखौ बुंनाय जायो इंराजि नाइन तिन सेनसुरि बेबायाय दियावनो जों हा बेबायदिनो खर' फ्लेग बेमार आरो चिकेन पक्स होननाय बेमारजों जोंहा गोबां सुबुंङा मानसि थैलांदों आरो नोंथां। जब्रा जानायनि गेजेरजोंनो मानो होनबा नाथाय दानि जुगावथ' बेफोर बेरामा जोंखौ जेबो खालामनो हाला मानो होनबा जोंहा बिगियाना जोबोद जौगाखाबाय जोंनि मेडिकेल साइन्सआ बेनि थाखायनो जोंखौ दा बे बेमारा जोंनाव साबसिनो हाला आरो साबिबाबो जोंहा बेनि थाखाय जोंहा मुलि दंसै नाथाय बै गोदोनि समावहाय जोंहा मुलि गैयामोन आरो नोंथां । बे बायदिनो जोंहा गोदोहाय बर' एबा बांसिन सुबुंङानो बर'ल नंङा जोंनि आसामाव मा जायोमोन जोंहा आबाद मावनानै यै सोनारोमोन आरो नोंथां नाथाय बै आबादखौबो मा जोंहा जोंनि न'खरनि थाखायल' खालामनाय जायोमोन आरो थोजासे गावनि न'खरा मोनबानो जाबाय माने जोंहा बेखौ मुलाम्फा खालामनो थाख एबा जोंहा फालांगि खालामनो थाखाय बानायनाय जायामोन आरो नोंथां आरो जोंहा आबादखौ खौ मावोब्लाबो मा खालामोन मोसौजों आरो नांगोलजोंसो हालौवनानै बानायनाय जायोमोन आरो नोंथां। जाय जोंनि थाखाय जोबोद सम नांगौमोन आरो समनि जोबोद खथि जायोमोन नोंथां। नाथाय दानि जुगावथ' बेफोरखौ सोलायनाय नुबाय।
आरो जोंहा
जायोमोन गोदोहाय ओ ओ जोंनि माइफोराव एम्फौ एनलाफोर जायोमोन आरो बिनि थाखायबो जोंनाव थोजासे मुलि गैया मोन आरो नोंथांङा आरो मुलि थाब्लाबो जोंहा इसेबां मा होनो बिनि सोमोन्दै जोंहा इसिबां मिथि मोनामोन आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा ज' ज'यै थानानै गोदो रायजो खुंबोदोंमोन आरो जोबोद खस्थ जेंनानि गेजेरजों बिदिब्ला नोंथांङा फोरमायदो गोदोनिथ लां फोरमायबाय दानि जुगा माबोरै सोलायबोखो जेरै फरायनायनि जुगा होन गारि मथरनि जुग
औ नंगौ नोंथां नोंस्रा जे गोदोनि सुबुं समाजा माबोरै हाय संसार जाबदों बेनि सोमोन्दै फोरमायथिना होनाय गोजोननाय थाबाय। जे आं नोंथांनो फोरमायथिनो सानदों दि आथिखालाव सुबुं माहारिया माबोरै संसार जागासिनो दं। हो बुंनो थांङोब्ला नोंथां गोदोनि आरो दानि गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो बा बुंनो हायो आरो। जे फरायनायनि बेलायावनो नोंथांङा जे बुंबाय खाथि खाला स्कुल बा फरायसालिफोरा जोंहा गैयामोन गोजान गोजान थांनो गोनां जायोमोन औ नंगौ बेयो थारैनो नाथाय आथिखालाव गंफ्रोमबो फरायसालियाव गदि फरायसालिखौ जों नुनो मोनो आरो ओ मोनसे ओनसोलजों गंसे गेजेर आरो गोजौ फरायसालि थाफायो आरो मोनसे गेजेर जायगा नायनानै जोंहा गोजौ फराय जौमा फरायसालिफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरो, बेजों लोगोसे गावबा गाव ओ ओ जिल्ला बा गावबा गाव मोननै मोनथाम जिल्लाजों लोगो नांनानैनो मोनसे जोंङो मुलुग सोलोंसालिखौ जोंङो नुनो मोनो आरो थि बेबायदिनो सोलोंथाइनि बेलायाव सुबुंफोरा गाबा गाव सोलोंथाइखौ लागासिनो दंबा गावबा गाव जायगायाव लायाबालानो गुबुन जायगा गुबुन हादोरफोराव थांनानैबो सोलोंथाइखौ लानो मोननायखौ जों नुनो मोनो सोलोंथाइनि बेलायाव जोंहा गोबां दावहाबाय होनना जों बुंनो हागोन जायनि गेजेरजों जों गोबां बिगियानारि नि आदबजों गोबां आगजुफोरखौ जों दिहुनना लानो हाबाय जेरै जों दा रायलायबाय थानाय मबाइल फन खौनो बुं गारि मथरनि बेलायावनो बुं गोजौनि अख्रां दिंङाखौनो बुं बा दैनि दिंङाखौनो बुं बायदि मुवा बेसादखौ जोंङो दिहुनना लानो रोंबाय आरो नोंथां जोंहा जे जों बुंनो थांङोब्ला बिरोंदामिनाव जोंङो गोबां बिबांनि जौगानाय लाबोनो हाबाय। ओ बेजों लोगोसे जोंहा माखासे बेराम आजारफोरखौ जोंङो फाहामनो हानाय जे बेखौ जोंङो रोंबाय बा गोबां गोरों गोरों गेदेर गेदेर गेदेर डक्टरफोरखौ जोंङो मोननो हाबाय। बिब्दिनो माखासे बेरामा माबोरै फाहामबा हामो बेनि बा माबा मोनसे बेराम फैयोब्ला बेखौ माबायदि जेंनाखौ मोगा मोगि खालामना सुस्रांनो हायो बिनि गासैबो जे रोंगौथि बेखौ जोंङो लानो हाबाय बा रोंबाय होननानै जोंङो बुंनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे बिथिंङाव जौगादोंबाबो माखासे बिथिंङाव जोंहा मा ओ थालांबाय थानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नों थां जेरैहाय जोंहा बुंनो थांङोब्ला गोदोनि समावहाय बांसिन सुबुंङानो जौ जुवाजों गफबना थायोमोन बेयो नोंगौ नाथाय। आथिखालाव बेयो गोबां जायगायावनो खम जाबोनायखौ बा खमायबोनायखौ नुनो मोनदों नाथाय अब्ला बो बे खमायबोदोंब्लाबो खायफा जायगायाव दासिमबो बे जौ जुवा बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा गोबां सुबुं अनजिमायाबो गोदोनिख्रुइ आथिखालाव बांनायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोंहा मिथिंगायाव बा जोंनि आबहावाया माने गुबुंले जाबोगासिनो दं आरो मा होननानै बुंङोब्ला जोङो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो बे सुबुंफोरा थानो थाखाय जायगा थाग्रा खुलि जोंनो नांगौ जायो जाय जों थाग्रा खुलिखौ खालामनो थाखाय जोंहा माखासे बिफां लाइफां बा माखासे आबाद फोथारफोरखौ जोंंङो मा खालामांगौ जायो दानस्रांनो गोनां जायो आरो जायनि जावनाव जोंहा आबहावायाव गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंहा सानफ्रोमबोनि नांगौ बा जौगाथायनि थाखाय जोंङो मा ओ दारिमिन बायदिसिनायाव बायदि रोखोमनि जे नांगौ मुवा बुस्थुखौ जोंङो दिहुनथाया बांसि बसिन जानायलाय जोंहा मा दारिमिन बायदिसिना बे ओंखारनाय आबहावा बा आबहावा माने बे उखुन्दै आरोना नोंथां ओमफ्राय जे बे गाज्रि दै बेफोरखौ जोंहा मा आबाहावाखौ गुबुंले खालामनायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो थि बेबायदिनो गारि मतर बा बायनायखौबो जों बुंनो हायो ओ नोंथां ओ जोंहा मा नांगौनि बारा गारि मथरखौ जोंङो थांलाय फैलायखौ नुयो जाय गारि मथरा जोंहा डिजेल पेट्रल जों खारो बे गारि फ्राय ओंखारनाय उखुन्दै माखाया जोंनि बारहावायाव गोहोम खोख्लैदों ओ जोंङो बुंनो थांङोब्ला थ' जोंहा संसार जानायाव गोबां दावगाबाय बुंनांगोन मानो होनोबा गोबां सुबुंङानो गामि ओनसोलखौबो नागारनानै मा होनो जोंहा सोहोर ओनसोलाव थाफैयो बे सोरोसाव थाफैनायनि फोरखौ जों बुंनो थांङोब्ला सोलोंथाइनि मुलाम्फा बा देहा सावस्रिनि थाखाय जोंङो मुलाम्फा मोननो हायो मानो होनोब्ला देहा सावस्रि माबा मोनसे गाज्रि जायोब्ला जोंङो साखाथि बाखाथियावनो जोंङो देहा फाहामसालिफोरखौ मोननो हायो नाथाय टाउन सहराव थानानै ओ बेफोरबायदि मुलाम्फा फा मोनदोंब्लाबो मा जोंहा खायसे जेंनाफोर थायो जेरैहाय टाउन सोहोराव बांद्राय बिदुंङा बांसिन जायो गामि ओनसोलनिख्रुइ ओमफ्रायहाय जे ओ सावस्रिनि जेंना बे सावस्रिनि जेंनाया गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंनिख्रुइ टाउन सोहोराव थानाय सुबुंनि जे सावस्रि बेयो एसे गाज्रिसिन आरो बांसिनानो जों जोंहा मा टाउन सोहोरावहाय गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय मैगं थाइगंखौ बायनानै जानांगौ जायो। मानो होनबा ताउन सहोराव जोंहा आबाद मावनो थाखाय हा खालि गैया जाय जों टाउन सहर बुङोब्ला जों जों गोजौ गोजौ बिल्डं नजों जोंहा बुंफबना थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेराव बिफां लाइफांनि अनजिमायाबो जोबोर खम थिग बेबायदिनो गोबां सुबङानो माखासे माखासे बेमार जायो जेरैहाय हां लानायनि बेमार हां लानायनि बेमारखौ जोङो टाउन सोहरनि सुबुंफोरनाव बांसिन जों नुनो मोनो बिब्दिनो माखासे जेरैहाय जोङो सुगार बुङो जायो खौ बे सुगार बेरामाबो माने टाउन सहरनि सुबुं सुबुंनि बांसिन जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंहा ओ जौगानायनि बेलायावहाय गोदोनि समावथ' लाइजामनि जुग नाथाय आथिखालाव बिदि लाइजामनि जुगथ' नंलिया मानो होनोब्ला जोंहा सोरनिबासिम खौरां लाहरनोब्ला मोबाइल खौरां लाहरलायनो हायो आरो नोंथां बेनिसै नोंथां आथिखालनि मुगानि जौगानाय बुङोब्ला। जे जोंहा समाबो जाबाय नोंथां। औ आसा खालामो इयुनाव बेफोरनि सोमोन्दै फिन रायलायफिननो खाबु मोनबावगोन। होननानै अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां लाखिथ'नोसै दे नोंथां।